हेलौ खोनागासिनो नै
खोनादों आंबो ओं
जाखांबाय दा?
ओं जाखांबाय जाखांबाय।
अ
दैबानाजों नाफोरा सेवगुलाय लांजोबदों ना दाख्लै
उम ओइथिं माबामोन ओय ओय ओयसोरनि हाबा जानाय माबाया इसोरनिथिं बैयो मा नाम होनोमोनलाय मिथिला नामखौबोथ' मिथिया इसे बेराद ना मोनदोंलै लांयिआव बख'लायनो हायो बिबार बायदि
जि माने खेबसे माबा गासयावनो बुरजा बुरजा माबासोदो मोनसे रख'म
उम माने दै रानहांबाथाय गरमजों थानो हायााना खोमा इसोरबो। माबा बोयो बेखायनो लाङियावसो नांथाबफैसिगोन
दैबाना जि दासो रानदों न'फोरा मानसिफोरनो
उम ओं
जोंनिखैबो थांओथ' आरो थाङो बिराद हारसिं हलाबो थाङाना एयाव मानसि जमा जमासो थाङो दा मोनग्राया मोनसिगोन
उम
ना गुरनोबो सान्दुं गोसाफोराव बारुरुनो
जायाबो गुराबो हां
जाया गुराबो होननायानोथ'
एम्फा गरमाव
उम गरमानो जिबायदि एथ सान्दुंआव ना फुवासेनि जखा नाखौ नोङो गुरनो इसे सान्दुं गोसायाव थैथाब थांथाबनो
गाव गुरनाया गोथाव जायो आरो होमबाबो
नो नाङाहाय लागिले नाखौनो जाया ओंखाम गोजा जागोन नै इसोर आरो
नोंसोरानो पलिमोननिथिं मोनाखै ना
हा
सयालि मोननिथिं
बिसोरनिखै मैसोरनिखिथ' बोथिसे बोथिसे जागासिखखौ मोनबायानो थायो मालाय गुरनो थांबानो बुरजा मोनाखै खोमा बिदि हरलायलायनाय
अ अ माबा साबासो मोनोलै बांसिन सेन साबा ओं सेन साबा ओमफ्राय लाङि साबा लांङि साबा लांङि साबा लाङि सानानै मोननायखौथ' थैनाय जाजोबो नालाय बेखौ फोराननाय जायो गोरान
उम माबा सेवोना
उम
दा गरमाव नोङो दा गुरबायना ओमफ्राय दग लोगो दसेनो एसेवजोबखायो थैबाथाय गरमानो न बायदि
थाखाया उदैया सेवहरो इसोरनो सिगां
उम
नाफोरना एदैमानियाथ' दैमानि गुफुर गुफुरा दा बायनानै जाथावा उदैया सिगां सेवगोरो दसेनो
सेवोथ' आरो सेवबाबो फोरानबाथाय माबाया आरो मोनामा
उम
मबानिआ एसे बांद्राय सेवनाया एसे सनस्रा सनस्रा जानो नागिरो ना गोरानफ्रा ओमफाय थाजा थाजा थाजा थाजा थैग्रानै दोन गोदानफ्रा
मोजां जायो थारा
दै जाबा हजोंहायनो मानसिफोरा मोजांसो मोनो ना मोनोबा ना मोनोबा ओमफ्राय फाननानै फै सा मोनोबा
उम बिनो इसना मालाय नाजोंनो
खेथिखौ गायबावआसो माइ जफोरखौनो गायबावा ना ना सानानै जायो बांसिनानो
आनो इदिनो जायाबा उम दै जाबाबो लकसानबो लाबबो इसोरना
ओम लकसानायसो माने जानानै थाब रानलांबाथाय लकसान जाया बे लोंहाबना थाबाय थाबा सप्तासे गाहाम जाबा इदिबासो लकसान जायो।
उम
उम माइसाइ गायनाय गैयाबाथ' लकसानानो जाया होननानै हमना ला होब्ला सो जाबाय थायो ओं ओमफ्राय बे माइसाइ गायनाय थानायफोरनासो दै लोमहाबनानै थाबाय थाबा थैयोना। होमबाना लस जायो।
मैगं खेथि ना इदिनो ओरैसोना ओजोंनिया
ओं
ओ इसोरो मा बारा गायाहाय सोरबा आल'सो गायनाय बायदि मोनो आं इसोरनिखो
बारा माइ गाइया
दासो गायबावो एसे
मैगंखौबो दैलांनिखौ बारा गायालै इसोरो माने बारा न'आवनो थाजोबखायोना गायनां गायनानै लाबाय इसनिया हाया हजोंहाय हासार गोनां नालाय। खालामना माबानो रोङा माने मेसेंनिखैसो गायना लायो ओं आरो न' गुदियाव गायना लाबानो जाख'लायनो हायि जायो हजों। हजोंनि हाया हासार गोनां खोमा।
एसे एसे जां
ओम बहल जिंखाफ्राबो ओरैनो गायनानै दोनबानो जायो एहाय गायबाबो जाया।
ए नोङा इखौनो गायबावनोसो नागिरा इसोरो ओं
हजोंहाय न' गुदियाव गायना दोनबानो ओमफ्राय जेराव मेराव मानलालाबायनानै फिथाइआ जाखलायनो हायि इदि जायोमोन।
ए इफोरखोनो ओमफ्राय हाथायाव लाबोसिन होनदोंसो इसोना मोजां ओम एकदम अर्गेनिक जाखाबाय आरो।
अर्गेनिक जायो। मुलिखौनो होनाङा बारा हारसिंनो मानग्लोबना थायला जोबथारो खुमब्राफोराबो ओम।
मोजाङानो ओंखाय नो थिग गोदैसिन जायो खालि माबाफोराबो इदि ओंखारनायाल'सो जायो दाखैनि ओंखारनायाबा जोबखोन ना माखो।
ओं
बिब'मोननि खाथियाव हाथाय खाथियाव गै गैथ'वा खोमा ओं। सिरिथार माथो।
खोनायाखै माथो।
उम नङाबा दाख्लैनि बायदि खोनसिगौ ना।
ओं
गामि गामियाव बेफोरनि दावराव जाखायो।
गामिफोराव इदिया जाखायो ओं।
उम
ओ दाउस्रिफोरा मा एसे दावराव?
दावस्रिफोरा नोंसोरनिखै गाबसोदों जोंहानिथि गैया। सफारि बिफां सिङाव जिरायना दं आंहा।
बिराद आं उनखै एनै दंफां फांसे दंना
उम।
गरमजों थानो हायाखै खोमा न' सिङाव ओंखाम ओंख्रिबो खोबना दोननो हाया माबाजोंना जाहैयो दहाय साना सोमनायखौनो हाबनानै गिनो रोंथारा मानसिखौबो इसेबो गिया साना सोमना दोननाय बेखायनो आङो आं रुटि सावगासिनोमोन दहाय फुङाव इयो माने सोमनाय दोननायखौनो माबानिफ्राय टिफिननिफ्राय जाफैगासिनो आरो ओमफ्राय नों गरनै गरथाम लांबावदेनो लांबावदे नोंखौ गरनै गरथाम लांखांबाथाय खोबना दोनगोन आं होननानै खोबना दोनबाय आं लांनो मोनदिया।
ए
खननै खनथामसो रोगानानै उनाव लायनो थांबावदोंमोन खोबना दोनबाय नालाय। थांनायासै
माबाया सिङाव हाबदावनायखाय हाबबाय थाया बिसोरो
हाबो न' सिङाव हाबजोबो।
उम एसे हाबनो लामा मोनबानो
उम।
हाबनानै गिदिंनो खुग्लुब खांग्रा खालामसै बाय थासिगोन आरो
उलथां फालथां खालामबाय थायोथ' आरो दावरावनो
दावरावनो
ओंखामफोरखौ थौआव संबाथाय माबाजोबो गाख्लायनानै जायो।
ओंखामफोररखौ जायोना?
ओं।
मा जायोथाय बिसोर ओंखाम मोनाबा?
फिथाइ सिथाय जायो खोमालै ओं।
अ बिदि थालिर फिथाइ माबा फिथाइ बिफाङाव थानायफोरखौ अख्लाजोबलांनाया इसोरनो खोमा आरो
बिसोरबो अख्लायो आरो बेलेगफ्राबो जायो।
बादामालियाबो अख्लायो- बिसोराबो बेलेग जायगायाव माने थाबथिं थाबथिं थानाय थाङा आरो
ओं
मोनसेनिफ्राय मोनसे मोनसेनिफ्राय मोनसे जायगा सोलाय सोलाय
नागिरनो मोनबावयासो
ह
मालाबा
उम बिदिनो आरो